खोनादोंना?
औ-औ खोनादोंमोन।
औ नोंथां जों दा नोंथाङा ओरैनो दंब्ला।
औ औ।
जों दा मोनसे आयदानिसो सावरायनो सानदोंमोन आरो ना? सावरायजागोन ना? जों दा जानाय-लोंनायनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा एसे फोरमायना होनोन आरोना जानाय लोंनायनि बागै।
अ जानाय लोंनाय बागै माने जों बर' सुबुंफोरनि गुबै मैगं एबा जानाय लोंनायानो जाहैबाय जेरै। नारजिजों अमा सबायजों साम' बेनिफ्राय अनलाजों दाउ एबा मैथाजों ना। एबा मैथाजों खांख्राइ बेफोरबायदि जानानै आरो ना गुबुन गुबुन रोखोमनि जाग्रा दं आर ना आ बेसे बेनि गेजेराव आं नोंथानि सेराव सबायाइजों साम'खौ आरो जों बर' सुबुं फोरफोरा माबैसा बानायो बेनि बागै आं नोंथांनो फोरमायना होनानो सानदों आरोना।
खाय जानाया
औ जेरै जोंङो गिबियावनो सबाइ सामखौ। बानायायनो थाखाय जों गिबियावनो साम'फोरखौ बुथुमग्रोना लानांगौ आरो ना। जेरै जों दानियाथ गोबां हाथाय बाजारावबो मोनो। हाथाय बाजाराव नङाबाबो जों खाथि खालानि दंग' एबा दैमा आरिफोराव जों बे साम एबा दुब्लि फोथारफोराव जोङो गुबैयावनो बे साम'खौ खननानै लाना फैयो आरोना लाना फैखांनायनि उनाव बे साम'खौ जोङो सानसे बा साननैनि थाखाय दैयाव सोमना दोननाय जायो आरोना जाहाथे बे साम'नि सिङाव जा थानाय मैला एबा बा बिसोर जा जायो फोरखौ जाहाथे बिसोरो हगारनानै बे सामनि सिंनि। जा बाहागो बेफोर जाहाथे मोजाङै जानाय रखम बे साम'खौ जोङो दैयाव सो सोमना दोननाय जायो आरोना। सोमना दोनखांनायनि उनाव जोङो साननैबा सानथाम सोमना दोनखांनायनि उनाव जोंङो बे साम'खौ। मा होनो बे साम'नि जा खुगायाव थानाय जा थाखोन बेखौ जोङो बख'ग्रोनाय जायो आरोना। बख'खांनायनि उनाव जोङो बे साम'खौ नै बा थाम घन्टासेनि एबा घन्टासेनि थाखाय जों बे सामखौ। दैयाव सोमना दोनफिननाय जायो आरोना। जाहाथे बेयाव जा मैला थानाय गयो बेनि उनाव बे सोमखांनायनि उनाव जोङो गुबै खामानिया जाबाय जा सामनि जा खिबु बेखौ दाननाय मानो होनोब्ला। बा बे सामनि खिबुखौ दाननायनि जाहोनानो गुबै जाहोनानो जाबाय। जाहाथे जोंङो जेब्ला सामखौ सोबो बे सोबनायाव जाहाथे बेनि। जा सिंनि जा जों जायो बेखौ सोबनायाव जाहाथे। दिहुनो जाहाथे गोरलै जायो। बेनि थाखाय जोङो सामोनैखौबोखौ दाननाय जायो आरोना औ दा बे दानखानायनायनि उनाव जोङो बे साम'खौ गुबैयै गिबियाव। होनानै लानाय जायो आरोना गुबुन फारसेजों जों सबबायखौ दानाथ गोबां मानसिफोरा न- न आवनो बानायो नालाय आरो नङाबाबो। जोङो जेरै हाथाय बाजार एबा दखानफोरनिफ्राय बायनानै
औ औ नंगौ।
जों जेरै न'आव बा न'आवनो मोननाय सबायखौ जों गिबियावनो जा सबाय बे सबाय आबादखौ मावो। बे मावखांनायनि उनाव बे जेब्ला बे सबाया लायो लानायनि उनाव जोङो बेखौ दुब्लि फोथारनिफ्राय माबानानै खाना लाना फैनानै जों नआव बेखौ। माने बेगरनिफ्राय बोखारनाय जायो आरोना। बोखारखांनायनि उनाव बे साम'खौ जोङो गिबियावनो एवफ्रांग्रोना लानाय जायो आरोना। जाहाथे बेयो स्रेम स्रेम फ्रेम जायो एबा जोङो जिे बेनि जा बिगुरखौ बोखनानै जाहाथे सदियों गोरलै जायो बेनि थाखाय जोङो बेखौ एसे एव बेग्रोनानै एवनानै लानाय जायो आरोना एवनानै लाखांनायनि उनाव जोङो खामफ्लाय एबा मा होनो बेखौ अन्थाइनि माबाफोराव जोङो बेखौ हुख्रेमग्रोनानै हुख्रेमनाय जायो आरो ना जाहाथे बेयाव बेनि जा। गोरा बिगुर बेफोर गैया जानायनि थाखाय बे हुख्रेबखांनायनि उनाव। जोङो बे गुबै खामानियानो जाहैबाय जोङो बे सबायखौ मा होनो। रुनाय एबा गेब्लेहोनाय बे गेब्लेहोनायाव जोंनो गुबै गोनांथि। माबायानो जाहैबाय खारै मानो होनोबा खारैआ बे सबायखौ गेब्ले होनायाव। हेफाजाब होयो आरोना जेब्ला बे साम'खौ गेब्लेहोयो बिदिनो माबाखौ सबायखौ। सबायाइखौ गेब्लेहो होखांनायनि उनाव जोङो ओ मा होनो दै जेब्ला सबाया गेब्लेयो बेनि उनाव जोङो बेयाव दै होनानै बे सबायखौ गोदौनाय होनाय जायो आरोना। गोदौनाय समाव जोङो ज जों साम' एवफ्रनानै दोनो बे साम' एवफ्रानानै दोननायखौ जोङो बे सबायाव होयो आरोना बोखांनानै सबयाव होनाय जायो। जे जे होखांनायनि उनाव जेब्ला साम' आरो सबाय मोननैबो लगायनानै जेब्ला बे सबाया जे सबाइ सामआव जेब्ला ग्लब ग्लब गोदौवो। बे गोदौनाय समाव जोंङो गोनांथि जानाय बायदि मस्ला। बानलु सामब्राम आरिफोरखौ जोङो एबा जाब्रां आरिफोरखौ जोङो देनानै होनाय जायो आरोना बे देनानै खांनायनि उनाव जोङो नैजिबा नैजिबा एबा जिबा मिनिटसोनि थाखाय जोङो बे साम' सबायाइखौ जों होबनानै दोननाय जायो आरोना गोदौहानै जे जेब्ला बे नैजि आरो जिबा मिनिटाव जेब्ला साम' जायो साम' सा जायोब्ला जोंङो बे साम' साइखौ जोबनानै जायो आरोना नोंथाङा बर'नि जानाय जेरै अनला आरो दाउनि बागै एसे बुंफोरना होनो हागोन नामा
औ हागोन जेनेबा जोंनिया जोङो अनला बानायनो थाखाय गिबियावनो जोङो जेनेबा अनला जों गिबियावनो माइरंखौ एसे सोमना दोननानै माइरंखौ एसे दैयाव जोङो जेनेबा जेनेबा दसे सम आरो ना से बा नै जोंङो सोमोमना दोनखांनायनि उनाव बेखौ जोंङो दैखांनानै एसे दैखौ राननो होनानै जेनेबा बेयाव जोङो बेखौ जेनेबा दानियाथ' मेचिन दं नालाय बेखौ गुन्दै खालामग्राबो मिक्सार मेसिन नङा हब्ला जोङो जेरै आगोल थबसियावबो एबा दिंखियाव देरनानै जों बेखौ गुन्दै खालामना लायो आरो ना गुन्दै खालामनानै लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ जेनेबा जोङो जेनेबा सारायाव दैखौ फुदुंग्रोना लायो जेनेबा दैया गोदौब्ला बेयाव जोङो बे गुन्दै खालाम माइरं गुन्दैखौ बेयाव होयो आरो ना बेयाव उखांनायनि जेनेबा जोंङो बेयो गोदौब्ला बेयो गोदौब्ला बे गोदौखांनायनि उनाव जोंनिया जेनेबा मा होनलाय बेखौ गोदौखाङोब्ला जोङो जेनेबा बेदर बेदरखौ जों एवफ्रांना दोननायफोरखौ एवफ्रांनानै नाय बेदर एबा जेरै एखांनाय बेदर जेरै अमा नङाबोला जेनेबा जोङो दाउबो बयलारबो बायदिसिना बेदर थायो होना नोंथाङा जायखौ मोजां मोनो बे बेदरखौ होनानै जोङो सङो आरोना संखांनायनि उनाव जेनेबा जों बेयाव गोबां जेरै मस्ला मस्लि होयो जोंथ' औ गोबां मस्ला मस्लि खांनायनि उनाव जों बेखौ बायो आरोना बेखौ जेनेबा बेयो मोनबोला बेखौ जोङो जायो जानानै जों बेफोर गोद गोबोदथाव मोनो आरो गोथाव मोनो आरोब ज बेयो जोंनि बर' हारिनि मोनसे मोनसे गोथाव जाग्रा बे सादारना
औ औ
नङा होमबा बेनि अनगायैबो जोंनिया बेफोराव जोंनिया जेनेबा दानिाथ' जोंनिया बर' मानसिफ्रा गोबांङानो बांसिन अनलाखौ जोंनि अमाजोंनो नङा होमबा औ बेनि अनगायैबो जोङो दा बर'फोरनि जोङो बिजाबाव लिरजानायजों आरो होना बेफोराव अमाजों दाउजों आरो जेरै नाफाम बाननाय नोंथाङा नाफाम बाननायनि बागैसो फोरमायनो होनो हागोन नामा
औ औ हागोन नोंथां नाफाम बानायनायनि थाखाय जोंनि गुबै गोनांथि जायो बे गोनांथि जानाय बेसादानो जाबाय ना बे नाफोरखौ जोङो गिबियावनो दुब्लि फोथार एबा हाखर हालाफोरखौ सारनानै एबा नाफोरखौ जोङो दुब्लि फोथारनिफ्राय गुरना लाबोनानै मोजाङै बेनि जा सिङाव थानाय जेरै बिब' एबा खि बेफोरखौ जोङो गिबियावनो गारग्रोनाय जायो आरोना गारखांनायनि उनाव लानाय जायो आरो जाहाथे बेयाव जों थानाय जाबोन साबोर हाब्रुआरिफोरा जाहाथे बे गैया जायो बेनि थाखाय जों बे नाफोरखौ सुनानै लानाय जायो आरो ना सुना लाखांनायनि उनाव बे नाफोरखौ जोङो सान्द्रि एबा दालायाव सान्दुङाव फोरोंना दोननाय जायो आरो जाहाथे बे नाया गोरान जा गोरान जायो। जेब्ला नाया गोरा नै बा थाम दिननि साननि उनाव जेब्ला बे नाया गोरान जायो गोरान जानायनि उनाव जोङो, बे बे नाखौ नाफाम बानायनायाव बाहायो आरोना बेनि उनाव गुबुन फारसे जा जों बे नाफाम बारिनायाव अ थास'नि जा थारा बेखौ होनाय जायो आरोना थास' गोसोमनि थारा। बेखौ होनाय जायो बेखौ जों गिबियावनो बुथुमग्रोना लानांगौ बे थाराखौ जों गिबियावनो थारानि जा बिगुर बे बिगुरफोरखौ जों गिबियावनो फोसाबग्रोना लानांगौ। फोसाबखांनायनि उनाव जों बेखौ फिसा फिसा हानानै ओ हाखांनायनि उनाव बेखौ बेखौ जोङो सुयो सुनायनि उनाव जों बे थास'खौबो एसे फोरानदबना दोननाय जायो आरो। बे फोरानदबखांनायनि उनाव जोङो ना ना जि गोरान बे ना गोरानखौ जोङो उलार उलार एबा थफसि एबा दानाथ' गोबां मिक्सार दङ जोङो गुन्दै खालामग्रोनाय जायो एबा देनानै लानाय जायो आरो ना देनानै लानाय जायो आरो। गुबुन फारसे जाय जा थास' जा फोरानफ्रामनानै दोननाय बे फोरानफ्रामनायखौबो जोङो बेफोरबाय सानो एखेयैनो देनानै लानाय जायो आरोना देना लाखांनायनि उनाव जोङो खनसेबाव आरो मोननै बेखौबो खनसेनो देनाय जायो देनायनि उनाव जों बेयाव एसे खारै एबा दै साबसिनानै बे नाफामखौ जोंङो लाद्रा खालामामनानै मोनसे बार हाबनो हायै बदि मोनसे माने गोरा जेरै दखानफोरनिफ्राय मोननाय जेरै सक'लेटनि जेरै थेमा बेफोराव जोङो सोनानै दोन्नाय जायो आरो ना नङाबा जों जेरै गोदो गोदो सुबुंफोरा जेरै औवा हासिङाव सोनानै बानायनायखौबो जों खोनानो मोनो आरो ना।
नोंथाङा जेरै बर'फोरनि जायखिजाया मोनसे जानाय मुवानि बागै एसेफोर
अ जों जोंथ' दा जानायनिखौ गोबां सावबाय नोंथाङा बुंदोंमोन नालाय जानाय लोंनायनि बागै आं दासो जेरै जौ लोंग्रा जौ सेरिनि बागैनो एसे फोरमायना होनसै।
औ औ
दा जोंनियाथ' दा जौ जोङो जौ बानायनो थाखाय जोंनो गिबियावनो जोङो गिबियावनो जोङो जेनेबा एमाव बानायनो थाखाय जोङो गिबियावनो मा होनोमोनलाय बेखौ जेरै खान्थाल बिलाइ आरो
औ औ
खान्थाल बिलाइ आरो मोखोना बिलाइखौ जों खाग्रोयो खाखांनायनि उनाव खाखांनायनि उनाव जोङो माइरं देग्लियो माइरंखौ देग्लिनानै जोङो बेजों गलायदेरनानै बेखौ जोङो दुलुर दुलुर लारू बानायो। लारु बानायनानै बेखौ जों सानदुंआव फोरनानै। साननैसो बेयो बे रानखांनायनि उनाव बेखौ जोङो टेमा बा माबाफोराव सोना दोनो आरोना सोना दोनखांनायनि उनाव जोङो साननै जेनेबा माइरं जेनेबा जोङो माइरंखौ ओंखाम ओंखाम हिसाबै सङो। ओंखाम हिसाबै संनानै जों बेखौ प्लास्टिकनि जेनेबा प्लास्टिक मोनसेयाव जेनेबा जों बेखौ जोंङो बोरै फेन्नानै ओंखामखौ प्लास्टिक एबा जोङो थोरसि प्लास्टिक एबा खान्थाफोराव फेन्नानै जोङो मबाखौ जेरै एमावखौ ल'गाय होना जायखौ जों बाखार बुङो एमावबो बुङो। बे खौ लगायो बेखौ लायखांनायनि उनाव जों बेखौ खान्था एबा ओ पलासटिक नोंङा मोन सेआव जमा दोनो आरोोना बेफोर जमा दोनखांनायनि उनाव बियो जोंनिया रोसि सोमजियो रोसिखौ जोङो जौ जायखौ जों जौ बिदै बुङो जौ बिदै बेनि अनगायैबो जोङो बेखौ सेरेप हिसाबैबो खावनो हायो आरो ना बेखौ औ बिदिनो आरना
औ औ दे होमबा ना नोंथां जोंना समाबो थौबाय औ दे गोजोन्थों।